हेलौ हेलौ नोंथां। खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
गोजोन मोनाबिलि नोंथां। खेनादों औ औ नोंथांनि आं ओ फराया जिउनि बागै एसे फोरमायनो सानदों, नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना? हेल नोंथां। औ।
हेलौ नोंथां।
फरायसा औ नोंथां खोनादों खोनादों फरायसा जिउआव नोंथां खोनादो फरायसा जिउआव जों गोबां मोजां आखुजों फरायनांगौ जायो जेरैहाय सासे फरायसा जानांगौब्ला सासे फरायसाया फरायसानियाव गोबां मोजां बिबांनि गियान थानांगौ जायो जेरै गेदेरखौ मान होनो हानाय उन्दैखौ अननो रोंनाय बिमा बिफाखौ मान होनो रोंनाय थिग बेबादि बायदि बायदि गियानफोरा सासे फरायसानियाव नांथारगौ जायो। सासे फरायसानो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो बेफोर मानखौ होनो रोंब्लासो बेफोर माना थाब्लासो जों सासे गोग्गो फरायसा जानो हायो नोंथां खो
औ नोंगौ
थिग बेबादिनो जों सासे मोजां फरेस्ट जानो थाखाय मोजां गियान थानांगोन बे फरायसानियाव मोजां आखु थानांगोन मोजां बेबहार खामनो रोंनांगोन गुबुनखौ थिग बे बायदि बायदि रोखोमनि मोजां हुदाफोरा सासे सासे मोजां फरायसालियाव थानांगोन आरो, नङा होमबा? साजासे फराय फुबाय थानाय फरायसा सानियाव थाखा थारनांगौ बे रोखा दा सासे फरायसा जिउआव जों फरायसालियाव थांनांगौ जेब्लाबो फोरोंगिरिरि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ जेबो अख्रा राव बाहाया बाहायनो मोननाय नङा, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
फोरोंगिरिया जा फोरोङो बेखौनो गोसो होनानै खोनासंनांगौ फरि नांगौ लिरनांगौ बायदि बायदि नङा होमबा?
औ नोंथां
ओम थिग बेबादिनो फरायसानि सासे फरायसानि जिउआव बेफोर गियाना थाखाथारनांगौ जे बे सासे फरायसाया जाफुंसार जानो थाखाय गोसो होनानै फरायनांगौ गोसो होनानै लिरनांगौ सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
थिग बेबादिनो सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय फरायनाय जोंल'बो जाया नोंथां बुजिदों नोंथां
नगौ नोंथां बुजिदों नोंथां।
फरायनायजोंबोल'बो जाया थिग बेबादिनो बाहेरा बायजोनि आइदियाफोरबो थानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंनौ नांगौ जायो।
जायो जायो स' नोंथाङा फरायसा जिउनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोनना आंनो जाखिनि रोंगौ।
अ हागोन नोंथां।
अ देस
ओ ए एकसुलि जोङो। नोंथां। से थाखोनिफ्राय थाम थाखोसिमहालागै जोङो। ओ से खनथाखौ जोङो गोसो होनानै फरायनांगोन नोंथां बेनि उनावहाय थाम थाखोनिफ्राय द' थाखोसिम जोङो नै घन्टा थाम घन्टाखौ ओ सम होनो हानांगोन सासे गोग्गो फरायसा जानो थाखाय। बेनि उनाव बेहाय द' थाखानिफ्राय दाइन थाखोसिमहालागै। थाम ब्रै घन्टा बा घन्टास सिमहालागै जों सम होनो हानांगोन। अब्ला जों सासे गोग्गो फरायसा उथ्रिसारगोन बेनि उनावहाय जों जि थाखो होम गुजि थाखोखौ जोङो मोजां डिभिसन पास खालामनो थाखाय स्नि दाइन घन्टाख खौ जोङो ओ सानस थायाव फरायथारनांगोन अब्लासो गोग्गो फरायसा ओ हिसाबै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन बेनि उनावहाय जोङो सासे फरायसाया ओ द' थाखो स्नि थाखोआव फरायनाय समावनो जौ जुवा बेफोरबायदि। जि लामायाव थाङोबा बे फराय साया मोजां जाहैनाय नङा। आरोहाय जोङो। दानि जुगाव गोबां नुयो। मबाइल बाहायनाय नाथाय सासे मोजां फरायसा जानो, आ बेफोर आखुफोरखौ जोङो। गारनांगोन नोंथां, अब्ला जोङो सासे गोग्गो फराय सा हिसाबै उथ्रिसार जानो हागोन नोंथां थिगबायदिनो गुबुन गुबुन जाय गिबियाव जोङो, नुनो मोनो फरायसा जिउआवनो सोरबाया जौ लांनानै गोलैनानै थायो, सोरबाया गेम गेलेनानै सोरबाया जानला मोनला खालामनानै बिमाखौ मान होनो, रोङा सोरबाया बिमा बिफाखौ बुलायो बेबायदि जायो फरायसा जिउआव ओ सोरबाया, फोरोंगिरिनि खोथाखौ लाया, बे फरायसालिनिफ्राय गोस बेबायदि ओंखारबोयो हो खायसेया, क्लास लायालासिनो, फरायसालियाव थाङो आरो फैयो, थाङो आरो फैयो, बियो जाहोयो बिनि उनाव, जौ जौवाजों बेयो लोब्बा गोनां जाहै बेनि उनाव सासे गोग्गो फरायसा महरै बियो, नुजाथिनो हाया जाहैयो जों गोग्गो आ फरायसा हि हिसाबै रोंगौथि लानो, बा जोङो गु थाखो बा जि थाखोव स्नि दाइ घन्ट जों सानसेव फरायो थानांगोन
नांगौ नोंथां नांगौ थारैनो
नोंथांमोननि जो बेफोर बायदि सोरबाफोर फरायसाफोरा जौ-जुवाजों ओ दङ नामा? बेबायदि लामा दथायाव जौ जुवा बा मबाइल नायना बे थालाबायनाय नुनो मोनो नामा नोंथां? बेखौसो आं मिथिनो लुबैदों नोंथां।
थारैनो फरायसा जिउ समाव जों जोंनि जा ओनसोलनि फरायसाफोर बिसोरखौ जों गोबां बिबांनि जौ जुवा ड्राग्स सिगारेट बायदि-बायदि सादा निसा बुस्थुखौ जों लानाय जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो नोंथां नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गथफोरा फरायसाफोरा बायदि-बायदि द्राग्स जौ जुवाजों गबनानै थायो जाय नि जाहोनाव बिसोर गथ थआ गावनि इयुन जिउखौ खोमानानै लानांगौ जायो नङा होमबा?
औ नोंथां ओं नोथां
जायनि जाहोनाव बिसोरनि जिउआ जोबनायाव थांनानै फिस्लाय हैयो नङा होमबा फिस ना गोलैहैयो थिग बेखौनो बुंनो सानोदि आं सासे फरायसाया फरायफुबाय थानाय समाव बेफोर निसा जौ-जुवाखौ गोजानाव दोननानै थानाया मोजां नङा होमबा? सासे गोग्गो फरायसा जानोबा थ जोंनो बायदि बिबांनि गियान नांगोन जेरैहाय फेग्रा मुवानि खाथियाव ओ गोजानाव थानांगौ जायो नङा होमबा? मोजां मोजां गियानखौ लानांगौ जायो हामा गाज्रि आखुखौ जों गारहरनानै मोजां गियानखौ बजबना लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो जों खायफा खायफा फरायसाफोरखौ नुनो मोनो बाथ्रा मानियि। बिमा बिफानि बाथ्रा मानियि। फोरोंगिरिनि बाथ्रा मानियि गावनि गोसो बादि खामनाय। गावनि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना बायदि मैया खामनाङि खामानि मावनाङि खामानि जानाङि बेसाद जिरादफोरखौ जानानै बिथांमोना लाइफखौनो एसे गाज्रिनि फाय गाज्रिसिन खालामनायखौ जों गा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नुनो मोनो।
थिग बेबादिनो सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय बेफोर निसा गाज्रि बुस्थुफोरनिफ्राय जानगाराव थानाया एसे मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनि नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ दा फरायसा जिउ समाव जा जों फरायसालियाव फोरोंगिरिजों फोरोंजाहोयो नङा होमबा नोंथां।
अ नोंथां बुं
बे फोरोंजानायनि अनगायैबो जों गुबुन आरो गुबुन न'आव जोङो गुबुन फोरोंगिरिजों ओ टिउसन लानाय हिसाबै जों लानांगौना लानाङा बेनि सोंथिया नोंथांनियाव एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायना हो सुंदयै।
नोंथां
औ औ
जोङो फरायसालिनि अनगायै गावबागाव ओ नख'राव ओ फैसा गार होनानै ओ फोरोंगिरि लानानै तिस खालामनो होयो बे खालामनो होनायाव ज जोङो बांसिन दिनै गथ'फोरखौहाय जौगानाय नुनो मोनो। ओ बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो दिनै गोबां गोबां पारसेन्टेज लानानै जौ खन्दो जौखोन्दोनि सायाव जौखोन्दो लानानै। नै फरायसाफोरखौ जोङो उथ्रिसारनाय नुनो मोनो ओ बेबायदिया गामियारि ओनसोलाव गोबां खम जायो मानो होनोब्ला गामियारि ओनस ओसोलाव गोबां गैजा रोङि नखर दंथ बेनि थाखायनो खायसेया फरायनाय समावनो जौ जुवा जों थांनो गोनां जायो बे एक्सट्रा टिउसनबो लानो मोना बा फरायसालियाव थांनो थाखायो सु औ मानो हाया बेबायदिनि थाखाय जों उथ्रिसार जानो हाया। आरो जोङो थारैनो बुंनो थाङोब्ला टिउसन टिउसना सासे फरायस सानो थाखाय जोबोर गोनांथि
गोनांथि नंगौ नोंथां नंगौ औ
मानो होनोब्ला जोङो फरायसालियाव ओ बुरजा बुरजा जोङो सासे फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोङो बेयावहाय ओ मोजाङै जोङो एक्सेप्ट खालामनानै मोजाङै लानो हायाबो जानो हागौ बेनि थाखाय सासे जोङो फोरोंगिरिखौ सायखनानै टिउसन लानाया सासे फरायसानि फरायसानि ओ थांखिया थानांगोन मानो होनबा आङो बेखो सारखौ बे सारजों टिउसन लानानै आं बेखौ उथ्रिसार जाथारगोन होननानै बे थांखिखौ जाथारनांगोन अब्लासो फरायसाया मोजाङै उथ्रिसार जानो हागोन। नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां ओ बिदिनो नोंथांजों इयुनाव रायलायनो मोनबावगोनखो आसा खालामो नोंथां
थारैनो आंबो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोसोखौ मोजां मोन्दों। साबायखर थाबाय नोंथां नोंथा थांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनो फोरमायहरनायनि थाखाय आं रोङिखौ नोंथाङा बुजायना हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथां नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोर्बोनिफ्राय।
थेंक इउ नोंथां।
औ गोजोन्थों।